औ औ अब्ला जों दायो मोनसे थफिगनि सायाव रायलायनि ना मा होनो राब' औ न'खर ओ जेनेबा न'खर गंसे जे न'खर गंसे जेनेबा दैदेनलांनो थाखाय जेनेबा नखराव मा मा बिथिङै जेनेबा नखरखौ दैदेनलांनाय जायो जेनेबा मोनसे नखरनि गेजेराव
नोंगौ नोंथां अ नोंथां उम
अब्ला ओ नोंथांनि ओनसोलथिंजाय जेनेबा गंसे नखरखौ दैदेनलांनो थाखाय न'खरनि सोद्रोमाया मा मा बिथिंनि जेनेबा ओ हाबाफारि बा खामानि दामानि मावनायखौ नोंथाङा नुनो मोनबो बाय थादों आथिखालाव
आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव ओ खामानि होनना बुङोब्ला जोंनि नखर ओ जोंनि ओनसोलाव नखर संसार जानाय होनना बुङोब्ला ओ आबादखोनो बुंनो नांगोन जोङो गिबियाव ओ आबाद बेखौनो मावनानै ओ जोंनि ओनसोलफोराव ओ फ्राय ओ नखर खुंबोनायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां औ
नि अनगायैबो खायसेखौ जों नुनो मोनोदि ओ बेफार फालांगि खालामनानै ओ नखर खुंनायखौ जों नुनो मोनो नो आरो ओ खायसे बेफार‌ फालांगि कि ओ नङाबाला आबाद मावो ओ साख्रि मावनानै नखर खुंबोनाय बेबायदिखौ जोंनो जोंनि ओ ओनसोलाव नुनो मोनो
औ
ओनसोलाव माबादि नखर खुंनायखौ नुनो मोनो
ओ जोंनि ओनसोलावबोथ' इदिनो साख्रिनि बिथिङथ' साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि अनजिमायाथ' ओ गामि गामि ओनसोलफ्राव एसे खम ओ खमखौनो नांसिगोन ओरैनोथ' ओ जोंनि ओनसोलफ्राव माइ आबाद मावनायानो जेनेबा नखर खुंनायनि गामियारि ओनसोलाव गाहाय होनबाबो बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा
नोंगौ नोंथां
माइ गायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि ओ सुबुंफोरा न'खरखौ सुंथाबोबाय थानाय जों गोदो सम आबै आबौ सम समनिफ्रायनो खोनाबोदों बा दा आथिखालाव जों जोंनि समाव नुुबाय थादों आरोना
अ बेनि गेजेरजोंनो माइ आबादनि अनगायैबो ओरैनो ओ बायेरा समावैनो हाजिरा खामला मावनाय। एफा एनै बिदिनो ओ न'आव गायनाय जेनेबा मैगं थाइगंफोरखौनो जेनेबा हाथाय बाजाराव फानबायायनानै जेनेबा न'खरनि गोनांथि जानाय बा फिसा फिसौनि फरायनायाव गोनांथि जानाय मुवा फिसादफोरखौ जेनेबा सुफुंबोनानै जेनेबा न'खर ओ दैदेनलांनायफोरखौ जोंनि ओनसोल बा बर' समाजनि गेजेराव ओ नुबोबाय नुबोबाय थानाय नुनायखौ नुबोबाय थादों आरोना आथिखालाव
अ नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खायसे न'खरा ओ ओरैनो हाजिरा मावनानै एबा ओ थाइगं गायनानै ओ हाथाय बाजाराव अमा फास-फानहैनाय बेखौ नुनो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ न'खरफोरा माबायदि अनलायनानै रायजो खुङो
अ जोंनि ओनसोलावथ' अनलायनायाथ' ओ बिदिनोसै अनलायनायनि ओ मोनसे समाजावनो थायोब्ला जेनेबा दा बेजों बे अनलायनायनि गेजेरजों बा मदद हो अनलायनायनि गेजेरजोंनो जेनेबा संसारखौ जों बयबो गोरोबलायनानै जालांनांगौ जायो अब्लासो जोंनि गेजेराव गोजो गोजोन खौसेथियाबो फैनाया फैयोआरोना। आ बे औ बिदिनो जेनेबा अ जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव जेनेबा बयबो गोरोबलायनायनि गेजेरजोंनो जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा माइ आ बादफोर मावबायबायोबा माइ आबादखौबो जेनेबा गामिनि बयबो जेनेबा बेनियाव बे गायनाय माइ आबाद मावलायनानै बेनियाव बे गायनाय समाव बेनियाव थांलायनानै ज' ज' जेनेबा गोरोबलायनानै जेनेबा दुब्लिफोरनि अ मावनाय आबादफोरनि जेनेबा मावनानै लालायनानै जेनेबा मोनसे समाव माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जोंनि समावो जेनेबा अ नांगोल जांख्रा जानायबो हुदा दं बेयाव बयबो अ गामिनि माइ गायनाया जमा थुर जानानै नांगोल जांख्रा जानानै रंजा बाजा खालामनानै गोजोन जेनेबा गोजोन थासारि अ सोरजिनायखौबो जोंनि गेजेराव नुनो मोनबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों आरो ना औ लोगोसेनो अ नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा अ माइ आबाद मावनायनि अ जोबनायाव जे नांगोल जांख्रा मोनसे अ जानाय फोरबोखौनो होननांगोन बे फोरबोआबो नोंसोरनि ओनसोलथिं दङ नामा
दङ नोंथां दङ अ जेब्ला अ अ माइ आबादखौ अ गायखाङो अ अब्ला माइ गायखांनायनि अ जोबथि सानखालि अ बयबो सावरि बादारि अ सावरि बादारि जालायनानै जेनेबा नांगोल जांख्रा जानाय होननानै बुङो नखराव सासे थांनानै बेबायदि नांगोल जांख्रा जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो
औ
आरो माबाफोर सोरहाबा जोंनि ओनसोलाव अ गंफ्रोमबो न'खराव सोरहाबा माबाफोर सुबिदायाव गोग्लैयो
औ
फ्राय गंसे न'खरा थांनानै हेफाजाब होलायनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो
औ ओमफ्राय नोंथां
औ नोंथां नुनो मोननाय जायो ओमफ्राय नोंथां अ जेनेबा गंसे न'खरावथ' न'खरनि गाहाय होनबा जेनेबा हौवाखौनो अ जेनेबा हौवा मानसिखौनो बुंनाय जायो नङा होमबा?
उ
जुदि हौवा मानसिया माबा मोनसे जेनेबा बेमार आजाराव गोलैनानै जुदि जब्रा जानानै थायो अब्ला बे न'खरनि थासारिया माबायदि थासारियाव थांगोन होननानै नोंथाङा सानो
अ बे बाय बे बेबायदि न'खरनि थासारिया बाहाय उसुबिदायाव गोग्लैयो नोंथां। अ मानो होनब्ला गंसे न' खराव सासे दैदेनगिरि जायखौ बुंनांगोन जों हौवा मानसि गैयाब्ला न'खराव एसे उसुबिदा जायो सालायलांनो थाखाय
औ अब्ला अ बे न'खराव जुदि हौवा मानसि जब्रा जानानै थाब्लादि बिनि जेनेबा बिसि बिसिया बे न'खर दैदेनलांनायाव जेनेबा माबाफोर रल बा न'खरखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै नोंथाङा सानोना
ओरैथ' हागोन होननानै सानाखैबाबो सेस्था खालामनाय होननाय थायोब्ला दैदेनलांनो हा हायैनि जेबो बाथ्रा गैया नोंथां
औ औ औ आथि आथिखालाव हौवा मानसिया
आथिखालावथ' हिनजाव मानसिफोराबोथ' ओ खायसे मुवा बेसाद हाथाय बाजाराव फाननानै हमनानै ला सि दानानै ब्लाबो हाथाय बाजाराव फानोब्ला बेयो न'खर सुंलांनायावहाय मोनो नोंथां
औ औ जोंनि समाजाव आरो जौ फाननायनि गेजेरजोंबो न'खर बिदि लांनायखौ नुनो मोनो बे नोंथांनि बायदिब्ला ओ गनायथाव नगौना नङा जेनेबा
ओ ओरै नुनो मोननाय जायो नोंथां ओरै जौ फाननानै ओ न'खर सुंलांनायखौ ओ नोंथांमोननियाव बे बेबायदि खालामनाय नुनो मोनो ना
औ जोंनि ओनसोलफोरावबो खायफा खायफा खायफा न'खराव दा हौवाफ्रा जेनेबा बेमार आजार गोग्लनानै थानाय खायफाया जेनेबा हौवाया थैलांनायनि गेजेरजों जेनेबा रान्दि जानानै थानाय माखासे माखासे आयजोफोरखौ जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोननाय जायो बेफोर आइजोफोरा ओरैनो नखराव ओ ओ गामिफोराव ओ बिदिनो माइ आबाद मावनायनि बोथोराव माइ हाजिरा मावनाय ओ सोरबा नख'राव जौ सावनानै फाननायजों लोगोसे अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बि ओ ओमफाय हाथथाय बाजाराव ओरैनो ओ साहा गलाफोर होनाय खायसेया मैगं मैगं थाइगं फाननाय बेफोरनि गेजेरजों न'खरनि ओ न'खर दैदेनलांनाय बा गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंलांनायखौ जों जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोननाय नुनो मोनबोनाय जादों
नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो सोरबा ओ फिसाय थैजानाय एबा रान्दि जानाय बेफोरबायदि ओ आइजो फोरा ओ हाथाय बाजाराव अ ओ बाजाराव सि जोम फाननानैब्लाबो एबा नखराव अमा फिसि दाउ अमा फिसिनानै
औ औ नोंथां औ
औ ओरैनो जोंनि ओ समाजावथ' ओ आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो न'खरखौ दैदेनबोबाय थानायखौ बांसिन सुुखौनो नुनो मोननाय जायो नङा होम्बा औ ओरैनो आथिखालाव नोंसोर नोंसोरनि ओनसोलाव माइ आबाद मावनायनि बिथिङाव माबाफोर गोनोखोआरि आदब बाहायनायखौ नुनो मोनसै नामा
मा होनदों नोंथाङा
आथिखालाव माइ आबाद मावनाय बा बेसर आबाद मावनायनि बिथिङाव माबाफोर ओ गोनोखोआरि आदब मावनायखौ नुनो मोनदोंमोन नामा? माने गोदोनि समावथ' ओ मोसौ आरो नांगोलजोंनो हालौनाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो जायोमोन ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
खालाव बिनि सोलायमाफोर ओ गोनोखोआरि आदब बाहायनायखौ नोंथांनि ओनसोलफोराव नुनो मोनदोंना?
ओ आथिखालावथ' नोंथां ओ दानिया मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला ओ दा आथिखालाव गोनो खोआरि जेरै‌ ट्रेक्ट टेक्टरजों हालेवनाय
औ औ औ औ औ
सोलावबो बेबायदि नंगौ ना
औ औ आथिखालावथ' जोंनि ओनसोलावबो मोसौ बाहायनायनि अनजिमा बाहायनाया खोब खमसै एबा गामि ओनसोलाव बा न'खरसे बा न'खरनै बेफोरबायदियाल' मोसौआ मोसौजों माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै बेनि सोलाय‌ आथिखालाव टेक्टरजोंबो टेक्टर जों माइ आबाद मावनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनसै लोगोसेनो ओ माइ आबाद मावनाय जोंनाबो माइ बिदानखौ मारा होनाय बिथिङावबो मारा होनायनि बिथिङावबो टेक ट्रेक्टर गोनोखोयारि आदबजोंनो ट्रेक्टर जोंनो मारा नानायखौबो जों आथिखालाव जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो माइ मारा होनायाव ओ मोसौखौ लाफुसिनो ट्रेक्टर एबा बे मेसिन गोनोखोआरि मेसिन बेफोरखौबा
औ औ बेनि गेजेरजों जेनेबा सु समाबो एसे ओ खमाव थांनाय बा सेभ जानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै खामानिफोरा ओ थाब जोब नाय बायदिनि थिं बेजों लोगोसे गुबुन खामानिफोरबो मावनो हाबावनायफोरखौ जों नुनो मोनबोदोंसो आरोना
नों नंगौ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां जों बे रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
दे नोंथां फोजोबथ'नोसै